हेल' हेलौ खोनादोंना नोंथां हेल' हेल' हेल' हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ दासो खोनादों एसे औ औ दासो खोनादों एसे
हेल'
औ खोना खोनादोंना
नोंथांजों दसे सम सम सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा जुदि फ्रि दङब्ला
अ हागोन हागोन
औ अब्ला मा होनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि हारिमुनि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा नोंथांजों
औ सावरायजागोन
औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेराव दोरोङारि हारिमुफोरा माबायदि जौगाबोदों एबा गोदोनि समाव माबायदिमोन आथिखालाव माबायदि जौगाबोखो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
अ आं एथ'बां हाया अब्लाबो आं बुंनोसै खोनादोंना अ दोरोङारि
अ दोरोङारि हारिमु होनोबाथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आथालनि उनाव आथाल बास्लाय बास्लाय फैबाय थानायखौनो होनो नङा होमबा
औ नंगौ थारैनो
मिथिखागौ जानांगौ ओं नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ ओं जोंहा दोरोङारि हारिमुआव खोनादोंना
औ खोनादों औ दे बुं औ खोनायाखै नामा नोंथाङा
अ आं खोनागासिनो दं नङा नोंथांनिखो एसे लेट खोनाफैगासिनो दं माने आं
अ एसे नेट्र'नि प्रब्लेम जादों जानांगौ
औ बिदिनो जागोन जोंना बर'नि जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा आर'नाइ गोदोनिफ्राय सोलिबोदों दोंबाबो दानि दिनाव जे आइ टेक मोननो हमबाय माखासे जोंनिनो जानाय लोंनाय जेरै थास' बिबार थास' नाफाम ओंख्रि अनला ओंख्रि बेफोरो जोंनि माने बर'निनो थांनाय नै बोसोरसो सिगांनिफ्राय जि आइ टेक मोनबोगासिनो दं आरो दा खोनानो मोनदों मोनलांबाय थागोन माखासे मोननो दंबावो होननानै गासै जोंहा नैजिस्निसो दोरोङारि मुवाफ्रा जि आइ टेग मोनबाय आरो
औ नंगौ थारैनो
ओं
बेनिफ्राय जों दा दोरोङारि होनोब्ला जोंना गोदोनिफ्राय जाय सोलिबोदों जायबायदि सोलिबोदों बे सोलिबोनाय आरो गोदोनिफ्राय गोदो जिबायदिमोन ओ बेनिख्रुइ दा साबसिन जाबोगासिनो दङ जेरै गोदो जोंहा गाननाय जोमनायफ्रा एसेबां सिजल नङामोनब्लाबो दानि दिनाव सिजल जाबोबाय जोंहा स्टेन्डार्ड फैगासिनो दं आरो
औ नंगौ थारैनो
हाबा हुखाफ्राबो दा स्टेन्डार्ड लेभेलफ्राव फैगासिनो दं
औ
बेनिफ्राय जोंना गाननाय जोमनाय दा गोदोनि दिनाव वासकट आरननाइनि गस्ला गैयामोन बेफोर दा बेफोर दा जोंनि गेजेराव फैबाय गोदोनिफ्राय दंब्लाबो माने सोलायबोयै सोलायबोयै दा साबसिनाव साबसिन हामसिन जाबोबाय आरो आरो दा उन्दै उन्दै गथ' थाम बो थाम बोसोर ब्रै बोसोर बेफोरबायदि गथ'आ दखना गाननो रोङामोन बेफोरखौ दा रेडिमेड जोंहा सुखानाय ओंखारबाय दखना गामसा बेफोर जा जोंनि दोरोङारिनि मोनसे जौगानाय आरो बेफोरो जाहाथे उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो जोंनि दोरोङारि द्रेसफोरखौ गाननो हायो बेफोरनि थाखाय माने बानायबोगासिनो दं आरो दा साबसिन ओं आरो दा जोंना दोरोङारि दामनाय देनायनि बेलायावबो जों गोदो गाव गाव सोलोंनाय नुयोमोन नाथाय दानि दिनाव माखासे माखासे जायगाफोराव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ होनाय बेफोर फोरोंथाइ होनाय बेफोर सोलिबोनायखौ नुगासिनो दं जेरै बैसागो मेला बैसागो मेलाफ्राव मेलाफोर जानायनि सिगां बैसागो जानायनि से दान बा बिदिनो सप्तासे सिगां जिनै सान सिगां बेफोरबायदि बबेबा मोनसे जायगाखौ थि खालामनानै गामि दरब्रै दरबानि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै दामनाय देनाय फोरोंनाय बेफोर जोंनि गेजेराव ओंखारगासिनो दं आरो आरो आरो जों मा माखासे रोंबोनायखौ जों नुबोगासिनो दङ नङा होमबा
औ नोंगौ थारैनो गोदोनि गोदो गोदायनिफ्राय नायोब्ला आथिखालाव गोबां सोलायनाय फैबाय नङा होमबा नों थां
ओं नंगौ
औ गोदोनि समाव जेरैबाय मानो गावजों गाव एसेबां हारिमुफोरखौ सिनायथि होलायनो हायाखै मोनब्लाबो मा होन आथिखालाव जेरैबायदि मा सोरखारजों गनायथि जानाय बायदियै आथिखालाव गोबां जौगानाय फैबाय होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ नंगौ
बिथिंनिफ्राय नो जनायनि बिथिंनिनो होन बा माखासे ज फोरोंनाय जि आइटेक मोननायनिफ्रायनो होनबा धोरोम सिबिनायनिफ्रायनो होन दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा बैफोरखौ लानानै जों फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो आथिखाल हेलौ जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां
औ जौगाबोगासिनो दं आं
औ थारैनो बुंनो थाङोब्लाथ' बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव नङा होमबा औ आ बेफोरो मा होन गासैबो बर' माहारिफोरा गावजों गाव हेफाजाब हेफाजाब होलायनानै नाजाथाबनायनि गेजेरजोंसो जानो हादों होननानै जों बुंनांगोन जेराव गोबां बर' गेदेमा सुबुंफोरानो बैफोरखौ एबा बैफोर हारिमु जौगानायनि सायाव खामानि मावामोनब्ला जानांगौ माखासे मा होनो जोंनि हारिमुवारि सिनायथिफोरा गोमालांसिगौमोन आ बुंनो नो थाङोब्ला मोनसे समाव जादोंमोन ना नोंथां जाय समाव बै सेर सम मायथाइफोराव जे बैसागु बोथोर बेफोराव खाम सिफुं जथा सेरजाफोरखौ सेरजाफोर दामनायखौ गारनानै गोदान मुगानि दिहुुननाय माखासे माखासे बक्स एबा दिडि जेफोरजों दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनदोंमोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां आरो जेनेबा बै समाव जोंहा बै समाव जोहा जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय गामसा दख'नाफोरखौ गारनानै माखासे समाव नुनो मोनबोदोंमोन आरो जिन्स लंप पपन्फोर गानना मोसाबायनाय
औ नंगौ थारैनो
दा बैफोरखौ नुनानैनो माखासे जे गोबां गेदेमा सुबुंफोरा जे बेफोरखौ एबा बर' हारिखौ फोथांना लागि लाखिनो गोनांब्ला बैफोर हारिमुफोरखौ बोखांफिनोब्लासो मोनसे हारिया सिनायथि जागोन आरो मा हादोराव सिनाय जागोन बेफोरबादि साननानै गोबां जायगायावनो हारिमुवारि दामग्रा देग्राफोर बा माखासे दोरोङारि गानग्रा जोमग्राफोरखौ गाननांगौ एबा बाहायनांगौ माखासे दामग्रा देग्राफोरखौ होननानै बोखांफिननाया जोंनि थाखाय जोबोद मेहेरगोनां एबा खहाब गोनां खामानि जादों होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
बिनि थाखायनो मा होनो दा आथिखालाव गोबां बिथिङावनो माखासे लाइमोनफोरखौ दामनाय देनायनि बिथिंनिफ्राय लानानै माखासे गोबां मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ फोरों म होने बैसागुनि आगु सिगांफोराव मा फोरोंनाय एबा प्रेक्टिस होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ ओ थाय ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि माखासे दामनाय देनायफोरनि मा होनो हारिमुवारि सोलोंनाय बा फोरोंनाय खामानिफोर जायो नामा
औ जायो जायो जोंनि ओनसोलावबो जायो बेबायदि हारिमुवरारि दामनाय देनायनि मावबादा लानाया जोंनि ओनसोलावबो जायो जोंनि ओनसोलाव औ जोंनि ओनसोलाव थां थांनाय नै थाम बोसोर सोनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव खमैनो से दाननि सिगां बा जिबा साननि सिगांनि साननिफ्राय लानानै फोरोंथाइ होबोगासिनो दं बेजों लोगोसे आरो गेजेर गेजेर समावबो जोंना माने फोरोंथाइ होबोबाय थादों थानायखौ नुदों आरो माब्लाबा माब्लाबा बै गामियावसो लोगो लोगो बबेबा गुबुन दाबसे जाय गामियाव लांनानै फोरोंथाइ होनाय बेबायदिखौ जों गोबां नुबोगासिनो आरो जोंबो एसे एसे थांनानै सोलोंहैनो नाजाबाय थादों आरो
औ नंगौ थारैनो गोबाव जोबोद मोजां हाबा बेफोर बेफोरबायदि हाबाफारि खालामनाया
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि होगोन ना फोरोंथाइ होगोन ना होआ
औ होयो जोंनियावबो थारैनो मा होनो बोसोरसे बोसोरनैनि सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि एसे एनै माखासे लाइमोनफोरखौ फोरोंनो थाखाय बिदिनो माखासे फोरबोफोरनि सिगां बेफोरबायदि फोरोंथाइ होनानै फोरोंनाय जायो आरो माखासे लाइमोन गथ'फोरखौ
औ औ
अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगौ समा जोबनानै फैबायमोन नोंथां सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो उनफोराव सम मोनबा सावरायबावगोन नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ नंगौ दे होमब्ला ना औ दे